हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां खोनादों। नै नोंथां ओरैनो दङ नोंथां।
औ औ होमबा जोङो आं नोंखौ माने मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ अ कल खालामदोंमोन। जोङो बै आयदा फोरानो जाबाय जोङो दिनै जेरै जोंनिनो ओ माखासे फोरबोफोर दङ बे फोरबोनिनो बागै एसे ओ सावरायलायनोसै आरो नोंथां ओ जोंनि बर'फोर बर'फोरनि फोरबोनि सायाव। जेरै मागो बैसागु बा खाथि गासा बैफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै। दे नोंथां।
औ जायो नोथां जायो।
औ होमबा नोंथां आं एसे जागायग्रोनोसै होनबा ना नों थां। औ आं गिबियावनो ओ आमथिसुवानि बागै एसे सावरायग्रोनोसै आरो जोंनि जा माने बर'फोरनि नैथि नैथि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बे ओ आमथिसुवाखौनो जोङो ओ मिनथियो आरो जों जाय फोरबोआ माने ओ दैज्लां बोथोर एबा जोङो ओ दुब्लि फोथाराव आबाद मावनाय बे समाव जानाय फोरबो बि फोरबोआ बे फोरबोआ जोंहा फिथाइ सामथाइ जानायजोंबो माने ओ सोमोन्दो दङ जेरै माने ओ बे ओ बे आमथिसुवाखौ जोङो माने मोनसे ओ बैसोमुथै बैसुमुथिया माने सुवा जानाय होननानै जोङो ओ फोथायनानै लायो माने बै ओ बे जेब्ला बे फोरबोआ माने जागायो बा ओ नाङो अब्ला बे समाव जोङो जोंनि आबाद मावनाय बा जायखि जाया खामानि मावनायफोरखौ जोङो ओ दोनथ'यो मानोना जोङो हा जावनाय बा बिफां लाइफां दाननाय बायदिना बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो ओ दोनथ'यो मानोना आ बै समावहा माने मा जायोनो आ आ सारा बुहुमनि माने बैसुमुथियानो जोंना मा ओ सुवा जायो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ ओ हाखौ जावनो मोना बा बिफां लाइफांखौ दाननो मोना बेफोरबायदि जोंनाव फोथायनानै जोङो बै फोरबोखौ जोङो फालियो ओमफ्राय बे फोरबोआवनो जोंहा बे माने बे बोथोराव जोंहा माखासे फिथाइ सामथाइफोरबो जोङो मोननो हायो जेरै खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय ओ लिरख' बेफोर बायदिनो गामियाव गोबां फिथाइफोर मोनो बैफोर फिथाइखौ जोङो बे फोरबोआवनो ओ ज' माने खा खांलायनानै ओ बै माने मोन गंफ्रोम न'खरनिफ्रायबो लाबोलायनानै जोङो ज' जालायनानै बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जयै जायो बे फोरबोआव उम‌ बे बायदिनो जोङो बे फोरबोखौ बारहोयो ओ ओमफ्राय ओ जोङो जोङो गोदोआवथ' जोङो सान स्नि सिम हालागै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन
नंगौ नंगौ
ओ आथिखालाव जोङो मानोना ओ गोबां मानसिफ्रानो जोंहा ओ सम गैया बा जोङो आबाद मावनायाव जोंहा गोबां ओ ओ सम मा माने खम जायो बा जोंहा खहा जायो ओंखायनो जोङो माने दा आथिखालाव जोङो सानथाम सिमल' जोङो ओ बे फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो सानथामनि गेजेरावनो बे फोरबोखौ फो ओ फोजोबो माने बै बे फोरबो जानाय समावनो जोङो मोनसे ओ जोंनियाव बा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ जोङो माने बै नाङै हाग्राफोरखौ हाग्रा बंग्रा मानि लामाफोराव थानाय बायदिसिना माने ओ बाहायजायो हाग्राफोरखौ जोङो मा खालामो जों ओ बै सानावनो जोङो जयैनो गामिनि रायजोफ्रा बयबो ओंखारनानै ओ दानस्राङो आरो दानस्रांनानै साफा लामाफोरखौ बा जेखिजाया बारि बागाननि नाङै हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै साफा खालामो मानोना बै आमि आमथिसुवानि सम समाव जोङो बैफोर हाग्राफोरखौ दानस्राङोब्ला माने मा जायोनो जोङो ओ माने थाब रोदोमफिननो रोङा माने ओ सुवा नांनानै बियो मोनसे ओ रोदो थाब रोदोमनो रोङै बिदिनो खान दा जानानै थायो होननानै जोङो फोथायो आरो बे बायदि फोथायनानै जोङो बै सानाव जों बैफोर नाङै हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै जोङो साफा खालामो। ओ बारि बागान बा जोंनि लामा सेर सेर थानाय नाङै हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रां नानै लांदाङै साफा खालामो बे बायदि फोथायनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोर दङ आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ। होमबा नोंथाङा एसे दे ओ मागो फोरबोनि बागै ओ नोंथांमोननिथिं मा बायदि फालियो बा मा मा ओ ओ रोखोमै नोंसोरनियाव बेखौ फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ नंगौ नोंथां मागो फोरबो एबा दमा मागो दमासि
नंगौ नंगौ नंगौ मागो फोरबो होनोबाथ' माने जोंनिया बर' फोरा माने फ्रायनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांसिन गासिबो बाहाय माने फालियो नङा होमबा सबबो गासिबो मागो फोरबोखौ माने माने मोजां मोनो फालिनो मागो फोरबोआव माने ओरै बायदि जायो जे बर'फोराहाय जिहेथु मागो फोरबोआथ' माने जोंना गोजां बोथोराव जायो नालाय
औ नंगौ।
जोंना मागो फोरबोआ गोजां बोथोराव जायो जिहेथु जों बर'फोरा मागो फोरबो समावहाय
नंगौ।
मागो फोरबो समाव जोंना बर'फोरा जिहेथु माने गोजां बोथोर समावहाय आं माने दिडटेल्सखौ इसांङै बुंला
औ औ
माने जिहेथु मा मा खालामो इफोरखो इसे फोरमायलांनोसै आं नङा होमबा नोंथां मागो फोरबोआव जोंनिया माने खोनानो मोन मोननाय बादिब्ला आरो मागो फोरबोआव जोङो जिहेथु माइब्रा माइरं जिहुथु जों गायो नङा होमबा
औ।
बे माइब्रा माइरंनि फिथाखौ माने जों जायो।
नंगौ।
फोरबो आव आरो
औ।
जिहेथु मागो फोरबोआव जोङो माइरा माइब्रा माइरंनि फिथाखौ जोङो अन देनानैहाय।
जों माने जेब्ला मागो जायो अब्ला माने फुङावनो माने गासिबो नखर नखर जों गामियारि ओनसोलावनो फ्रायैनो माने बांसिन न' खराव माने सावनानै बेखौ माने गासिबो नखरहा माने गाव गावबा गाव न'आव संनानै बा रानलाय लायनानै माने जानाय जायो आरो बा बैनि नखर बैनि न खरसे थांलाय फैलाय माने बिदि जालायलायनाय मोनसे नियम दङ।
औ नंगौ।
फोरबोआव आरो जिहुतु खोनानो मोन नेम बादिबा माने मागो फोरबोआव जे थु जोंनि नरमेल जों जे माने लावदुम फिथा जे होनो माने जोंनि माने मा मा मा होनो बेखौहाय माथा माइरंनि जिहेथु फिथा जोङो जायो।
औ
माने बेखौ माने बे समावहाय माने जोङो जानो मोना। मोनसे नियम दं आरो बरनि बरनि ब रनि मोनसे नियम दङ माने बेखौ आं खोनानो मोनदों आरो। बा नुदोंबो फ्राय बांसिन मानसिफ्रानो माने बे समावहाय बे माने जोंनि माथा माइरंनि फिथाखौ जों जानाय जाया आरो।
औ नंगौ।
जिहेथु जोंनि आरो बे समाव जोङो मागो फोरबो जायोबो जोंना बेलागुरबो सावो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बेलागुरा माने बेलागुरनिखोनो एसे फोरमायनोसै आं नोंथांनो। जोंनि साइडआवनो माने माबायदि सोलियो बेलागुर होनोबा जोंना बेलागुराव जोंनिया ओरैबादि माने बै समावहाय जों उन्दै उन्दै समाव आरो दाथ एसेबाव बाइ आथिखालाव
औ औ
जिहेतु जों उन्दै उन्दै समफ्रावहाय माने बेलागुर जायोब्ला जों हाजोआव थाङो जोंनि साइडनिया।
नंगौ औ।
साइदआवहाय हाजो दङ जों हाजोआव थांनानैहाय माने हाजोनि जिहेतु औवा
औ
माने बेलागुराव जों हाजोनि औवाखौ बांसिन होयो।
नंगौ नंगौ।
अब्ला जोङो बेलागुराव जोङो न'खौ सावो नङा होमबा जिगाबजों जोङो औवाखौ बानायनानै जों माखासे बेयावनो जिगाबनिनो मोख्रा बायदिसिना माखासे माने बेफोरबायदि बानायनानै जोङो साजायलायो सोरबाया न' फिसाबो बानायो।
औ
बेयावनो माने लावखार ओंखाम जानानैहाय जोंनिया
औ
नि सोरांस्रि सोरांस्रि जोङो माने बे बेलागुरखौ माने सावनाय जायो जोंनिया।
औ औ नंगौ।
फ्राव माने बेलागुरफोरखौ सावखांबाथाय माने जों दुगैयो आरो
औ
जिहेतु जि बेलागुरखौ जोङो बानायो बां सिनानो जोङो हाजोनि औवाखौ इउस खालामनाय जायो मानो थाखाय होनोब्ला माने जों बेलागुर सावोबा जिहेथु जों माने बेरो औवाया
औ नोंगौ।
नि औवाया माने माने गोबबा जायो जे बिगुराहाय
औ।
हाजोनि औवाया बेनिखायनो माने बांसिन बेरो जोंनिया
औ ओमफ्राय थाबनो खामो आरोना नोंथां।
नो खालामो जितु माने बे
गोजां बोथोरबो जायो जिगाबजों मान जों जिगाव जिगनिनो न' फिसा लुनानैहाय जों बेयावनो लावखार ओंखाम जयैनो जानानै सोराङैनि सिगां बा सान ओंखारनि सिगां माने जों बे बेलागुर लुनायखौ जों सावनाय जायो आरो जों बेलागुर लु सावखांनानै जिहेथु जोङो बेलागुर सावखांबाय। सावखांनायनि उनावनो जों दुगैनानै माने बैनि न' बैनि न' थांलायलायनानै जोङो माने जिहेथु जोंनि माइब्रा फिथा बेखौ जों माने
माने बैनि न'आव बैनि न'आव गावजों गावनो थांलायलायनानै बैस्रा मा संदों बैस्रा मा संदों। माने जालायलायनाय बे मोनसे माने बिदिनो इन्जय खालामलायो आरो। जों बे फोरबोआवहाय माने मागो फोरबोखौ जोङो बिदिनो इन्जय खालामनाय जायो आरो। थां नोंथाङा जे आम सुवानि खोथा बुंबाय नोंथांनि सिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय माने नोंथाङा जिहेथु आमतुसुवानि जि माने माबायदि फालियो? मा नियम दङ मान बेफोरखौ मोजाङै फोरमायलांबाय नोंथांनिसिम माने जोबोद जोबोद माने गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां जिहेथु नोंथां नोंथांमोननि साइदावहाय माने मानि माददि सोलियो
औ नंगौ औ नोंथांनिसिमबो अ साबायखर थाबाय नोंनो नोंथाङाबो मागो फोरबोनि बागै माखासे फोरमायला थांबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर औ बिदिब्ला नोंथां ओ बेखायावनो दोन्थ'नोसै जोंनि सावरायनायखौ
औ नोंथां औ औ नङा नङा ओ उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ नोंथां नंगौ थारैनो।